औ नोंथां
हेलौ औ नोंथां नोंथां नोंथांखौ आं मायबा मोनसे बाथ्रा सोंनो थाखाय कल माने नोंथां नोंथांजों आ बा थ्रा‌ मोनसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ नों सावरायजानो नोंथां औ औ सावरायजानाय नोथां
औ नोंथां माने बिदिनो सरकारि खामानि आरो जोंनि बे प्राइभेट माने गावारि बिजनेस बेफोरनि मोनसेनि सायाव फारागथि जेरै गोरोबलायनाय गोरोबलायै बेफोरनि बागै नोंथाङा मायबाफोर बुंनो सानो नामा
औ औ औ बेफोरनि बागै आरो न' औ नोंथां आं नाजानो हागोन नाजानो हागोन आंनिया गोरोन्थिबो जानो हागौ औ बिदिब्ला आं नोंथांनियासे बुंनोसै आरो न' नोंथां औ औ औ माने सरकारि साख्रि जायखौ जोङो मा होनना बुङो ओ जायखौ जोङो फरायनानै एब्ला जोङो गोबां दिग्रि लानानै जोङो माखो सरकारि साख्रियाव जोङो एबा मोननो हायो आरो इदिनो सरकारि साख्रियाबो गोबां दङ गोबां गुबुन गुबुन गुबुन दङ आरो जाय गोबां जाय खायसे साख्रिखौ जोङो गोबां ओ सोलोंथाइनि गोनांथि जानानै फैया जायखौ जोङो सरकारि साख्रि जों जायखौ मावनोबाथाय जोङो खमसे खम जोङो मानि इखौ ओइ सस एबा जों मा होनो इखौ डिग्रि आनजाद डिग्रि बेखौ जोङो गोजौ सोलोंथाइ बेखौ पास खालामबानो जों मा साख्रिखौ मावनो हायो सरकारि जेरैहाय मानि जोङो थार ग्रेड फर्थ ग्रेद बेफोरबायदि साख्रिखौ जों मावनो हायो आरो नोंथां ओमफ्राय बेनि उनाव जों बेनि उनाव मा थायो जोंनि डिफेन्सनि थाखाय जायखौ जोङो जाययाव मावनो थाखाय जोङो गोबां एसेबांनि सोलोंथाइ गोनां गैया आरो नाथाय ओं नोंथांनि बादिब्ला मा होनो इखौ नोंथां बुंनाय बादिब्ला जेरैहाय माखो सरकारि साख्रि आरो गावारियै साख्रि मावालासिनो गावारि आरजिनाय रां बेफोरबायदिनि जुदि फारागखौ जों बुंनो थाङोब्ला माने सोरखारि साख्रियाव जों एसेबां रांखौ जोङो लिमिट माने जोङो थोजासे जोंनि जा मोननो थाखाया मोननो लागा बेखौसो जों मोनो। बेनो अनगा जों बिनि अनगा गोबां बारा एसे खम बेफोर बायदि बेफोर बायदिया माने बेयाव जाया आरो थार माने। ओ बेनि थाखाय बेनि थाखाय आरो जुदि गुबुन फारसेथि जों बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय जोंनिया मा होनो इखौ गावारियै खालामनाय जों जायखि जाया बिजनेस फालांगियानो जा मायानो जा आरो गावारि जोङो मा होनो इखौ रां आरजिनो साननाय जाय बाथ्रा बेफोरबायदिया मा होनो जोंनिया मा होनो इखो गोबां रां आरजिनायाव जोंङो हेफाजाब जायो आरो माने जोङो सोरखारि साख्रियाव जा बेथन मोनगोन बेथना माने जोंनिया मा जायो एसे लिमिटनि जायो जों माब्लाबा जों एनि गोबांबो मोननो हागोन बिनि जेबो माबा खोथा थाया आरो जों जिखिनि मोननो लागा बेखिनिखिनिखौ जों मोनगोन। नाथाय जा जोंनि सरकारि साख्रिनि अनगायै जोंनिया मा थायोना गावारि फालांगियारि बिज बेफोर बायदियाव जोंनिया मा जायो नांगौनि बारा जों फैसा मोननोबो हागौ जोंनि मुलाम्फानि हिसाबै जोंनि मुलाम्फा आरो जोंनि मावनायनि सायाव बेयो सोनारो आरो। जों जुदि फालांगि जुदि जों गोसो होनानै बांसिनै मावो अब्लानिया जोंनिया मा होना रांआ जोंनि बोसोरसेयावनो जोंनिया गोबां मोनो हागौ अब्ला जोंनिया खनले खनले जोंनिया मा जायो माब्लाबा माब्लाबा जोंनिया मा होनो जोंनि माने जोंनिया ओ मुलामफा जानायनि अनगायैबो जोंना मा जानो हा हागौ जोंनि जा ओ रां फालांगियारि फालांगियाव जोंनिया जा रां होनाय बे राङा जोंनिया मा खमायनोबो हागौ। बेनिखायनो जोङो मा होनो इखौ सरकारि साख्रिया एबा ओ मा होनो। गावारि जोंनि खालामनाय बिजनेस बेफोरनि गेजेराव जों गोबां फारागखौ नुनो मोनो। ओ बेफोरनि फारागखौ जोङो बुंनानै फोजोबजोबनो हाया आरो नोंथां बे नङा होमबा नोंथां। बेफोरबादियैनो जोंनिया मा जायो ओ जोंनि जा सरकारि साख्रि बेफोराव जोंनिया गोबां सोलोंथाइ लानानै जोङो गोबां रांनि बिगोमा जानो हायो। गोबां साख्रि आरो जोंनो मा जायोनो सरकारि जि साख्रि जोङो बेखौ लानो थाखाय जोङो एसेबाबो जोंनि सोलोंथाइनि गोनांथिया जानानै फैयो आरो सोलोंथाइया जोबोर गोनां जोंनि सरकारि साख्रि जोंनो जुदि बुङोब्ला बेनि थाखाय जोंनो सोलोंथाया जोबोर गोनां। ओमफ्राय बेनि उल्थायै जुदि जोङो मा होनो बेखौ ओ गावारि फालांगि खालामनो सानो माब्ला जों गावारि जोङो रां आरजिनो सानो। सरकारि साख्रिनि अनगायै। बिदिब्ला जोंनिया मा जायोना जोंनो एसेबां सोलोंथाइनि गोनांथि गैया बेफोरबायदि जोंनिया गोबां। खामानि दंङ। जायखौ जोंङो ओ सोलोंथाइनि ओ मानिखा ओ सोलोंथाइ लाया जाासिनोब्लाबो जोंङो बेखौ मावनो हायो आरो जोङो बेखौ मावनो थाखाय जोंनो गोबां सोलोंथाइनि गोनांथिबो जानानै फैया। जेरैहाय जोंङो मानिका बेफार फालांगि खालामनो हायो बेफार फालांगि होनोब्ला जोंङो गोबां बायदिसिनानि बेफार फालांगि खालामनो हायो। जेरै साइसे साफ्रा मा होनो मैगं-थाइगंनि बेफार खालामनो हायो ओ सोरबा बायदि सिना बिजनेस खालामनो हायो सोरबा दखान होनायाव होटेल बायदिसिनाफोर खौ जोङो मानो ओ खुलिनो हायो आरो बेफोरनिफ्रायबो जों गोबां रां आरजिनो हायो। बेनिफ्रायबो जोंनिया गोबां माबा दंङ जाय आबादारि बेफोरबो मोनसे मानिखा सोरकारि साख्रिनि नङै मोनसे फालांगियारि आरो जाय सर खारि नङा जायखौ जों फालांगि मानिखा आबादबो बुंनाय जायो। बे आबादनिफ्रायबो जोङो मा होनो नि गेजेर गोबां रांखौ जों आरजिनो मोनो नाथाय बाथ्राया जा बे मानिखौ जोंनि जर'खासि सरकारि खामानि जा बे खामानिखौ जोंनिया ओ मानिखौ जोंनिया मानिखौ लाबा थायो आरो बेयाव जोंना लस जानायनि जेबो बाथ्रा फैया मानोना जोंनि जि मोननो लागा बेथन जों बेखौ मासेनि गेजेराव जोंङो सेमखौनो मोनगोन ए खेखौनो मोनगोन नाथाय जोंनि जा आबाद बेखौ जोङो जा जोङो इनभेस्ट खालामगोन माने जोङो जा आबादाव जों जाखिनि फैसाखौ जोङो लागायगोन बे आबादाव लागायनाय फैसा खौ जोङो मोनफिनाबो जानो हागौ जोङो बेखौ जोंनिया मानिखौ ओ मोनफिनो हानाय गोहोआ जोंनिया फायाबो जानो हागौ उनावहाय जोंहा लसबो जानो हागौ औ ओमफ्राय लसबो जानो हागौ जुदि जोङो ओ माब्लाबा मा जायो नो जोंनि जि ओ रां होनाय जोंनि जि माइ ओ गायनायाव जोंनि आबाद फोथाराव जों बिजनेस आव जाखिनि फैसाखौ जोङो लागायगोन बेनिफ्राय जोङो माने बेनि जोङो दाबो फोरबो मोननो हागौ माने जों बिनिफ्राय बांसिनबो मोननो हागौ बिनिफ्राय आरो बांसिनबो मोननो हागौ जों बेफोरबायदि आरो रांखौ जोंनिया जेबो लिमिट गैया जोंनिया माब्लाबा मा माब्लाबा मा जायो नो सोरखारि साख्रिबा जों बुंनो हायो मास ओ मानिखौ थामजि साननि उनावसो जोङो माखौ मोनो बेथनखौ जों मोननो हायो आरो बेफोरबायदि आरो जोंनि बिजनेस आवबाथाय बिब्दिया जाया आरो ओ नोंनि गावारि बिजनेस आवबा बेफोरबायदिया जाया माने जों सानसेयावनो माब्लाबा जोङो नैरोजा थामरोजा अब्ला माब्लाबा आरो जोङो सानसेयाव बावबा नैजौ थामजौ बेफोरबायदि होब्ला जोङो मोननो हायो आरो आरो माने बिजनेस आव जोंनिया मा जायो आ मोननायनि सान्स आ मा जायो नो बांसिनै थाबै जायो आरो रांखौ जों माफ थाबैनो मोननो हायो बे बादि जोंनो थामजि साननि थाखाय नेनांयाबो जानो हागौ आरो माब्लाबा जोंनिया मा जायोनो बेफोरबायदि बिजनेस आव जोङो रांखौ ओ जि रां खामायगोन बेफोर रांखौ जोङो माबायाव मोननो हायो मानिखौ जों बोसोरसेनि उनावबो जों बे रां खौ मोननो हायो बेफोरबादिस बेफोरबादिया मा होनो बेखौ मा होनो बेखौ गावआरि फालांगि बेफोरबायदि जाथाया जायो आरो नाथाय सोरखारि साख्रियावबो बेफोरबायदिया जानाया एसे मा होनो बेखौ ओ एसेबां जाया आरो आरो बाथ्राया जाहैबाय मा होनो बेखौ ओ जा जोंनि गावआरि फालांगिया आबादारि फालांगिया मा जायो नो गाव आरि फालांगिया मा होनो ओ सुबुंफोरनिफ्राय एसेबां सनमान मान सनमानखौ मोननो ओ ओ बेसेबां हाया आरो जाय स सोरखारि साख्रि मावो बेफोरखौ मानो बिसोरनि सनमाना एसे गोज बारा जाना थायो बेफोरखौ मानसिफोरा बांसिनै मोजां नोजोर होयो मानोना बिसोरो गावनि सोलोंथाइजों ला सोलोंथाइ लानानै मोजां मोजां गियान सोलोंनानै माने बेफोरबादि सरकारि साख्रिखौ मोननो गोहो गोनां आरो मोननो हायो आरो बिसोरो बिथांमोना ओमफ्राय आं बेफोरबादि बाथ्राखौनो मा होनो बेखौ बेफोरनि बागै मा होनो सोरकारि साख्रि आरो गावआारि साख्रिनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायबाय ओमफ्राय दा नोंथाङाबो बेफोरनि सायाव माबा फोर साननाय दं नामा नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा? औ औ
बेखौथ' फोरमायनो हागोन नोंथां मानोना
औ औ औ
सोरखारि खामानि माने सोरखारनि आन्दाराव जायखौ बुङो माने गावारि बिजनेस माने गावनि सायावनो माने गाव गावनो आरो फुजिनानै गावनो गावनो आरजिनानै जि गावनो गावनि खामानिजोंनो गाव आरजिनानै रां खामायनाय बिदियाव माने नोंथां ओरैबायदि जायो माने नोंथाङा जायफोर गावारि माने खामायनानै दिहुन बेफोर सुबुङा माने जा माने टाइम टेबोल थाया खुनु टाइम टेबोल माने बेवहाय हमना होनाय थाया जेरै गोसो माने निजेनो माने दिहुननो हागोन आरो नोंथां
औ औ नंगौ नों थांनांगौ
गावारि सिबिलाइ जेरै सरकारि खामानिबा नों मोनसे टाइम दिउटि थागोन जाय दिउटियाव नों थाङा- ब्लानो माने जानाय नङा बेफोर बायदि थाहैगोन हमना होननाय रुल थायो। जेखौनो बुङो बिनिखायनो गावारि बिजनेस गाव गोसोबायदि मावनो हायो नोंथां मानोना सोर माब्लाबा फिसा साख्रि बाख्रिनिसबो माने गावारि बिजनेसाव मुलाम्फाबो दंङो खहाबोदङो नोंथां मान मुलाम्फा होननाय मथेबा नों म माबा मोनसे साननानै माने बायदिसिना आबाद मावबाय बायदिसिना बिजनेस लस खालामबाय माने बेयाव नोङो माब्लाबा लसबो जानो हागोन आरो
औ औ औ नंगौ
नंगौ नंगौ
ओमफ्राय नोंथाङा बेफोरनि सायाव ओमफ्राय बेफोरनि सायाव नोंथाङा आरो फंनैसो बुंनो हाबावगोन नामा नङाबा आं नोंथांनो एसे फोरमायरनो सानबावदों दे नोंथांनो एसे बाथ्रा फोरमायबावरनो नागिरदोंमोन आं ओमफ्राय मे बाथ्रानो जाहैबाय दा नोंथांङा बुंलांबाय सोरकारि साख्रिनि बागै बेफोरो सोरकारि साख्रिनि बागै ओमफ्राय आरो जा आबादनि बागै नोंथाङा बुंलांबाय मोजाङैनो ओमफ्राय दा नोंसिनि ओनसोलाव आबादजों सोलिनायखानैसो खायसे मानसि राजा बिजिनेस फालांगि बेफोरनि बागै नोंथाङा माबा बुंनो सानो नामा
जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव
नोंसिनि सोरब आबाद
जोंनि ओनसोलाव आबादजों सोलिनाय जेरै माने दाउनि फालांगि जाय खौ बुङो जों ब्रयलार फार्म माने बेफोरबाददि फार्म खुलिनानैबो जों माने गोबां रां आरजि फिनो हायो नोंथां नाथाय बेफोर बेफोर बोथोरजों दङा नोंथां मा होनो खायसे खायसे माने बेमार आजारजोंबो माने जों गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो बे बेफोरनि सायाव नाथाय आबाद बिनो होननानै बुङोबाथ' बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै नोंथां बेफोरनो आरो न दा बिनिफ्राय आरो जाय माने गभर्मेन्ट बायदिसिना साख्रियानो जाामायानो जा सरखारारनि आन्दाराव खामानि मावा नोंथां बेफोरबादि सुबुंफोरा मानि बायदिसिना बेमार आर जाबा बो माने डिउटिफोराव थानायाबा खायसे सुबिदाखौ माने सरखारनिफ्राय मोननो हायो आरो नोंथां खायसे सुबिदाखौ खायसे रेहायखौ मोननो हायो नाथाय गावारि बेफोरबायदि मावना दांना जाग्रा सुबुङा बेफोरबायादि बेमार आजार जायोब्ला मावनो दांनो हाया जायोब्ला बे बेफोरबायदि सुबुङा माने बेफोरबायदिनि बिजनेसा एसे जायबा दिहुनो जायबा खामायो बेफोर माने बेफोरनो बायदिसिना खैफदाव गोग्लैयोबा बेफोरबायदिया माने रां मोननायनि सुबिदा थाया आरो नोंथाङा जेरै खामायनो हायाबा मोना बेफोरबायादि माने सरकारि बा जेरै माहायारि दानारि बेथन हिसाबै माने हाबो बेफोरबायदिनो बिजनेसनिया बेफोरबादिनो दान हिसाबै नोङा नोंथां दानारि हिसाबै नोङा बे जेब्लाबो मोननायबो बिजनेस खालामनो हायो जेरै बे सुबुंनि लोंनाय बायदिसफोर बेफोरबायदि गोबां बिजनेस खालामो नोंथां मानो होनोबा टाउन सहर जेरै न' भारा होनाय बेफोरबायदि सागला बायदिसिना हटेल बिदिसिना गोगोम गोजोर हटेलफोरा बेफोरबायदि बिजनेस खुलिनानै गोबां रां आरजेननायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां नाथाय सुबुङा बेवहाय खस्थ' खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो नोंथां
औ- औ।
नाथाय गावदि औ बेबादिथ' सोरखारि खामानिखौ होननानै बुजियो नोंथां नोंथांनिफ्रायबो दिनै माने आं मिथिनो गोनां माने बाथ्रा मिथिबाय नोंथां बेनि थाखाय गोसो
साबायखर। औ गोजोन्थों नोंथां दे। दि बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेसेआवनो दोनथ'नाय जाबाय आरो न'। औ- औ- औ दे बिदिब्ला न' नोंथां साबायखर नोंथां। साबायखर। गोजोन्थों- गोजोनथों।